खोना
हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों मोनसे सावरायनो होननानै हर हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोनना औ आङो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै बे आयदायानो जाहैदों बैसागु बे बैसागुखौ जोङो माब्ला फालिनाय जायो बा माबोरैहाय फालिनाय जायो। जायो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौहाय माब्ला फालिनाय जायो बेखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन जोङो सैदाननि जोबथा सानखौ जोङो रान्तथि बा मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बैसागुनि से खालार खालि मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो जोङो जोङो इंराज जि दाननि जिब्रै जिब्रै जायखौबो जोङो एफ्रिलनि एफ्रिल दाननि जिब्रै खालार खालिबो जोङो फालिनो हायो होननानै मिनथियो मोननैबो एखेयानो जेरैहाय जोङो सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु फालियो बेखौ मानो फालियो बा मा बोरैहाय फालिनाय जायो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों आं गुवारै
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन
बेखौ जोङो माबोरै फालियो आरो जोंनो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय मा मा मुवा नांगौ बेखौ जों गिबियावनो मिन्थिना लाग्रोनाया मोजां जागोन आरो ना नोंथां बेनिखायनो औ बिनि बेखायनो आङो बेखौ बुंथिनो सानोदि जोंनो मा मा मुवा नांगोन जेरैहाय लाव फान्थाव हालदि बिदि खात्रि बिबार
औ
जोंना दिग्लि लिथि बेरना बागजों जायखौ जों गारला होननानै मिन थियो बेफोरखौ आरो माखासे मानि मुङा दा दावाइ बिबार बेफोरबायदिखौ
औ
औ
बेखौ सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि नि उनावहाय जोङो जा संक्रान्ति बैसु खालि जोङो फुङावनो जानानै दुगैग्रोनानै लागोन दुगैस्रां लोबस्रां जा साब सिखोन जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय जोङो जा मुवाफोर जोङो बुथुमनानै लादों बेफोर मुवाफोरखौ जोङो मोजाङै हा हानानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां बेनिफ्राय बे हानानै लानाय माखासे मानि जोङो लाव फान्थाव हालदि माखासे जों जा बुथुमनानै लादों मुवा बेफोरखौ जोङो माला सुनाय जायो मालाखौहाय जोङो औवानि थेगल सैनानैहाय बेयावहाय जोङो सुनाय जायो बेखौहाय जोङो मालाखौ दांबेसे नांगोन बोरै मिन्थिनो बुङोब्ला जोङो जोंनि न'आ गंबैसेबां जोंनि मोसौ गलि आरो जोंनि लांगोना जोंनि बाथौ बेफोरखौ जोङो हिसाब खालामो नानैहाय मालाखौहाय दांबिसे नांगोन सुनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय उनहाय जोङो जा माला सुनानै आग्लायनाय माखासे जोंनि लाव फान्थाव गुबुन गुबुन मुवाफोर हानानै लानाय बेखौ जोङो दोनगोन खिरखाफोराव आलदायैहाय बेनि उनावहाय जोङो जों थालिरनि जा देनांख' बा थालिरनि दना बेखौ बानायनानै लागोन थालिरनि दना बानायनानै जोङो बेवहाय जोंनि जा दोफोरनि बा खान्थाफोरनि हांगारखौ हुख'नानै जोङो बेयावहाय लागोन दनायावहाय बेनिफ्राय थाव गुबै आरो जोंनि लाव बिलाइनि जा बिदै बेखौ जों देफ्लेनानै सेबनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो बेसोरखौ लगायनानै जोंनि जा लावनि खर' हास'नाय बेजोंहाय जोङो बेखौ लगायनानै लागोन आरो मोसौनो गाब फुननाय जागोन बेजोंनो बेखौहाय जोङो मोसौनो गाबफुंखांनायनि उनाव जोङो मोसौ खौहाय दैमा दैसाफोराव बा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनो लांनाय जायो जोङो दानि मुगायाव बांसिनानो दैमाफोराव बारा लांनायखौ नुनो मोनलिया जोंनि दंखल फ्राव जोंनि दंकलनि जा मथर दै बेजोंहाय जों सुनायखौ नुनो मोनो थुखैनायखौ बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय जा हानानै लानाय जोंनि लाव फान्दाव बेखौहाय जोङो मोसौनो सारनानै थुखैनाय जायो लाव जा फान्थाव जा होननानै बेखौ मानो सारो मानो थुखैनाय जायो जायो बुङोब्ला नोंथां जोङो जाहाथे जोंनि मोसौआ जेबो बेमार आजाराव गोलैया बेनि थाखाय बेखौ जोङो फालिनाय जायो बेनिफ्राय जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो दैसा सेरफोराव उदाङै एगारनानै फैनाय जायो नङाब्लाबो दुब्लियावहाय उदाङै अगारनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जा मोसौखौ थु थुखैनानै जोङो दैमाफोराव दुगैनानै फैगोन गैग्राफोरा बेनि उनावहाय जोङो जोंनि जा दंफां लाइफां बा औवा थालिर बेफोरो मोजां गेरेमसा महर मोननायनि थाखाय जोङो बेयावहाय हा एसे एसे खोनानै होफैगोन बेनि उनावहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां आं जानानैहाय मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ जेब्ला न'आव होनानै लाबोगोन अब्ला जोङो मोसौनि जा दिरुं गोजाम बेखौ गारहरगोन बेनि उनावहाय गोदान दिरुंखौ मोसौनो खानानै होनाय जागोन जेरैहाय जों सुबुंफोरा गोदान गोदान बोसोरजों गोदान गोदान गानो थिग बेबायदिनो जोङो मोसौनोबो गोदानखौ गानहोनाय जायो नोंथाङाबो जोंनि मोसौ बैसागु बा रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन
एसे हागोन नोंथां हागोन माने औ बैसागु होना गुबुबै मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै जों मिथिनो मोनोना नोंथां ए औ थिग बेबायदिनो बैसागुखौ इसेग्राब गो माने फालिनो मोनाखैब्लाबो अब्लाबो फालिबोदों लोगोफोरजों थानाय समाव सोरनबा बेरायहैनाय समाव जेरै ओरै जोंनि बि टि सि ओरै ओनसोलनिया माने दस्रा आरो हरै रंइया साइडजों सानैयाव दस्रा बे बैसागुआव फालिनाय खौबो जायगा लायो जायगा ओ माने गोबां रोखोमाव फालिनायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ नंगौ नोंथां
बैसागो फालिनायनि सोमोन्दै जेरै जोंनि ओरै ओ बि टि सि साइड एबा क'क्राझार चिरांजों आलादा रोखोमै ओ जेरै जोंनि थिं ओरैहाय बर्थ'मान बांद्राय न'खर न'खर जेरै खाम सिफुं लानानै नैबेफोरबायदि ग्रोम ग्रोम दख'ना गोमो नैबेफोरि गाननानै मोसायो मोसाबायोना न'खर न'खर नै नै बेफोरखौ जोंनि ओरै क'क्राझार चिराङाव बांद्राय नुनो मोनलिया नाथाय ओरैहाय इसेग्राब बर'फोर गैयाब्लाबो बे रङिया साइडजों आरोना ओ बेसो जा बेफोर जायगाजों माने ओ सानसेखालि बेरायहैनाय समावहाय माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माने बिसोरजों ओ बेबायदिनो गुबुन न'खरावहाय ज' ज' खाम सि फुं सेरजा ओ बे बैसागु मोसानाय समाव ज' ज' मोसानो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि दिनो जायगा लायै जायगा माने ओ बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बैसागु लिनायखौ माने ओ स्नि ओ स्नि सानहालागै ओ फालिबोनायखौ नुदों आरो ना नोंथां आरो ओ बैसागु बैसागुजों लोगोसे जों ओ बेखौबो लाबोफानो हायो आरो जोंनि मागो मागो दमासि ना बेफोर बेफोरबो मोनसे बर'नि फोरबो माने मागो दमासियाव फिथा सौराय जानाय ना
औ नंगौ नोंथां
जोङो न'फोराव जमा न'खरनि फेमिलिफोरजों ज' जायो आरोना नोंथां बेबायदि बेबायदियैनो जोंनि बर'नि माने दोरोङारिजों फैफानाय मागो दमासि हग बैसागु हक बेफोरखौ जों फालिनायखौ नुगो नुनो मोनदों आरो आरो बिनि सायाव नोंथांनि साइडजों ओ बैसागुखौ ओ दा समाव ओ सानबैसे फालियो आरो माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा
औ हा नोंथां
बैसागुखौहाय जों निथिंजाय बा जोंनियाव बोरै फालियो बेखौहाय बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय आङो बुंदोंमोन नोंथांनि सिगाङाव जोङो जेरैहाय संख्रान्थि गुमुर बिहु हिसाबै फालियो बेनि उनावहाय खालार
औ
औ
नैथि खालार बैसागुनि बैनिखालि